हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
दायो ओरैनो दङ'।
औ औ औ बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां
औ।
ओ जोङो आयदा महरै लानोसै जिहेथु ओ जोंहा ओ सुबुं माहारि या जिब जुनार फिसिनायनि सायाव माबायदिहाय रोंगौथि दङ' बेनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जिहेथु ओ जोंहा जिब जुनारफोरखौ माबायदिहाय फि सिनाय जायोमोन गोदो गोदायनि समावहाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मोनसे जुनार फिसिनाय होनो ब्ला जोङो जोंहा गोबां जिब जुनार दं जेरै मोसौ गोदोनि दिनाव थ' मैसोबो फिसिनाय जायोमोन मोसौ मैसो अमा दाउ गोबां फिसियोमोन जेरै जेरै जोङो मोसौ मोसौ लानानै जोङो गोबां माने गावनि नांगौखिनिखौ बुथुमनानै लानो हायो जेरै जों मोसौ लायोबा जोंहा मोसौ खौ खिनिफाय जोङो हासारबो मोननो हायो गोबां मुलाम्फा जायो। आरो जोङो मोसौ मोसौ गायनिफ्राय जोंनो मोसौ गाया जोंनो बोसोराव मासे मासे फिसा होयो। आरो जों मोसौनि मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो। बे गाइखेरखौ जोङो न'आवबो बाहायनो हायो आरो फाननोबो हायो।
बेनि उनाव जोंहा मोसौ थायोब्ला जों गोदो मोसौजोंसो हालौवोमोन मोसौ मोसौ हालुवाखौ जों हालेवनो था खाय बाहायनो हायो। आरो
जोंहा जेरै अमा लायोबा गोबां हेल्प मोनो एबा गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंना लानो हायो। जेरै जोङो अमा लायोबा गोबां बिदिनो
अमा अमा बिमा एबा अमा बुन्दिया जोंनो फिसा होयो जों ओ अमा बुन्दिया फिसा होयोब्ला जों माबानि माबानि खमावथ' होनाय खौनो नुवा बारा माबा दसथा बिदिनो बार'था बिदि होयो जोङो बे अमा फिसाखौ फाननानै जों गोबां मुलाम्फा मोनो। आरो जोंनो अमा फिसिनो थाखाय जोंनो गुन्दै नांगौ। एबा जों अमा अमानो जोङो थास' थास' हानानै रुनानै होनांगौ
आरो जों जुमाय संनाय अफ्रिफोरखौबो होनो हायो। बिनि अनगा दाउ दाउ हारि फिसियोबा जोङो जोङो गावनि गावनि देहानि एबा साइस्थ'नि थाखाय जोङो दाउ लकेल दाउ जायोब्ला जोंहा गाहाम
औ औ औ।
आरो दाउखौ फाननानै जों गोबां रां मोनो।
औ औ औ औ औ
नोंथाङालाय फोरमायना होनो नामा नों नों नों-नोंसिनिथिं बोरै
जिहेतु जिब-जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायना होबाय एसे मोजाङैनो जेराव जोङो नंगौ जों बायदिसिना जों दिनै जिब-जुनार फिसिनायखौ ओ मोननो हायो जेराव जोङो ओ अमासिनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायबाय जेराव जोङो मोसौ बोरमा बायदिसिना गोदो-गोदोनिफ्राय जों फिबोबाय दङ जों मोसौफोरखौथ' जोङो फिनोब्ला जोङो एसेबां ओ गोब्राब खामानि नङा जेराव जोङो ओ गुबुन जायगायाव जोङो गांसो जा जानो थाखाय हगारना हरबानो जायो। बा जोङो दोंदाल आरिजों समाव ओ जोङो होनानै ओ दोंदाल ओम बानायनो गोनां जायो जों जेराव जोङो दोंदाल अ होनानै खुन्थि दानखायो। बेनिफ्राय जों खुनसे दोना दोननानै जा मोसौफोरा ओ गोजान जायगायाव थांनानै। खारलांनो हाया।
उम।
बिनि थाखाय जोङो दोस्थाबनानै दोननाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां ओमोसौफोरखौबो ओ फिसिबोबाय। जेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों गोबां लावखार आरि जों लानो गोनां जायोमोन गोद मोसौ फिनो थाखाय जों बिदानि समाव गोबां मोसौ फिसिनाय जायोमोन जेराव जोङो मोसौ। फोरखौ गोदो गोदायथ' जों मिथिला जेनेबा गिबि समाव मोसौफोरखौ माबायदिहाय लाबोनानै जोङो फिसिनाय जादोंमोन जेराव जोङो अ जानो हागौ हाग्रानिफ्राय जिब जुनार जों माबायदिाय लानानै फैदों होननानै बु बुंब्ला गिबि गिबियाव जों जानो हागौ मोसौ फिसाफोरखौ जानोहागौ गोदोहाय ओ मोसौ बिमा नुयै स समाव जोङो सिरि सिरि लाना फैनानै न'आवहाय फिसिनानै बेखौ अननानै गांसो होनानै। जाहोनो हमदोंमोन दिनै ओ जायखि जाया जिब जुनारफोरखौ फिसिनो गोनां गिबियावनो मा मा बेसो जिब जुनारफोरा मा आदार जायो बेखौ जों मिथिग्रोनाया मोजां ओ बेनि उनावसो जोङो मोसौ फिसिनो लादोंमोन जों मिथिखायोमोन जे गोदो गोदायनि समाव मोसौहा गांसो जायो बायदिसिना रोखोमनि गांसो। जायो बेफोरखौ मिथियोमोन बेनिखायनो जोङो न'फोराव लाबोफैनानै जोङो बायदिसिना खानिफोरखौ जोङो मावनो हागोन नाम मा होननानै बेनि नोजोरजोंनो जानो हागौ जों गिबियाव फिसिजेनदोंमोन लोगोसेनो गाइखेरफोरनि सोमोन्दै जोङो। ओ गाइखेरफोरखौ जाहाथे जोङो ओ बायदिसिना बिथिङाव जोङो पनिर बारि बा गाइखेरफोर लोंनो थाख थाखाय साहफोर फोर लोंनो थाखाय जानो हागौ जोङो मोसौफोरखौ फिसिनाय जादोंमोन गिबि समाव बेफोरबायदिनो जों नांगोल हाल एउनो थाखाय फिसिदोंमोन जानो हागौ जेराव जोङो बिदिनो न'खराव ओ मोसौखौ मासेनि उनाव मानै माथ थाम बिदिनो बारायनानै जोंङो गोबां मोसौ जायोमोन जेराव जोङो जिबा जिद' बा नैजि बेफोरबायदि जा जोंहा न'खराव मोसौ थायोमोन जेराव जों बेफोरखौ ओ मोसौ दोनग्रा जोङो गलि बानायना लाखायोमोन जेराव जों। गलियाव खाथाबना दोनो जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो जों मोसौ खौ दुब्लि फोथारफोराव जोङो हैयो लोगोसेनो जोङो गोदोनि समाव लावखारा बेखौ ग ओम गुम। थिंबाय थायोमोन मोसौफोरखौ हेगार होयोमोन गोदो। नाथाय दिनैनि समाव जोङो दोंदाल होननानै खाना दोननायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो दिनैनि समाव जोङो। बायदिसिना जों गुबुन गुबुन रोखोम। माने ओ आदबफोरखौ जों नुनो मोनो जोङो गोदो गोदाय जाबायदिहाय जों गांसो होनानै जोङो मोसौखौ फिसियोमोन। नाथाय जों दिनैनि समाव गांसो होनानै जों फिसिनाय गोबां खमखौ नुनो मोनसै। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बायदिसिना जोङो मोसौफोरखौ नुनो मोनो जोङो हाइब्रिद मोसौ नुनो मोनो। जेराव जोङो हाइब्रिद मोसौफोरखौ जोङो ओ गुन्दै ओ गुन्दै जाहोयो दाना जा जाहैयो सापर। बायदिसिना ओ जों जाहोनानै मोसौफोरखौ जोङो फिसिनाय नुनो मोनो गोदो गोदायनि समाव जानो हागौ जोङो ओ आबाद फोथारनि थाखायसो जोङो जिब जुनारफोरखौ बांसिन फिसिनाय जायोमोन मोसौफोरानो जा बा बायदिसिना मैसोफोरानो जा बेखौ जों आबाद फोथाराव जोङो हाल एव थाखाय फिनाय जायोमोन आरो गाइखेर जानो थाखाय फिनाय जायोमोन जानो हागौ न'खराव गाइखेर जानो थाखाय फिसि जायोमोन जेराव जोङो दिनैनि समाव जों जुदि नायनो थाङोब्ला जों मोसौफोरखौ जों बांसिननानै जो जोङो ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो बांसिनानो जोङो बिजनेस। बा जोङो राङारि खान्थिजों जों जौगानो थाखाय बांसिनानो जोङो फैसानि थाखायसो फिसिनायखौ नुनो मोनो। जेराव जोङो बायदिसिना। ओ मोसौनि फार्म लुनाय नुनो मोनदों। जेराव जोङो बायदिसिना रोखोमनि मोसौ हाइब्रि ओ बु बुरजा बुरजा मोसौ। हाय फिसिनानै जोङो दाना बायदिसिना आरि होननानै जोङो मोसौनि न' लुनानै जो दाबसे जाय सिगां दोननानै जोङो बेयावहानो जोङो गाइखेर सेरनायखौ नुनो मोनो बा दाना जाहोनानै गाइखेरफोरखौ फाननानै। गोबां फैसा रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो जों बायदिसिना दिनै अमा बा अमाफोरखौनो बुंनो हायो नोंथाङा दहाय फोरमायदों। अमाखौ गोदो गोदाय जोङो बेफोरबायदिनो बायदिसिना थास' बुबब्ला आरिफोरखौ बा जोङो बायदिसिना। जौनि ओ मा होनो बेखौ अफ्रि अफ्रिफोरखौ होनानै जोङो गोदोनि समाव ओ फेदेरदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनलिया‌। दिनैनि समाव जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर फाराम। जेराव जोङो मोनसे फार्म थाखाय ओ बेवहायबो जोंहा बर'फोरा रोंगौथि दङ जेराव जोङो ओ साया जायगायाव जुदि जों फार्मखौ खुलियोब्ला सान्दुं नांनाय जायगा नङाब्ला बेफोरबायदि जायगायाव जोंहा अमाफोरा बेमार आजार जानो हायो। लोगोसेनो जोङो गोजौ जायगा खुलिनो जायगायावसो जोङो फार्मफोरखौ बानाय नांगौ। मानो होनना बुङोब्ला गोथौ जायगायाव अमाया एसे थानायाव प्रब्लेम जायो। मानो होनना बुङोब्ला बे फार्मफोरा जोबोद थामफै बायदिसिना एम्फौवारिफोरा सोमजिनो हमो। बेनिखायनो जों एसे मोजां जायगा सानदुंनां जायगायाव जुदि अमा फिसियोब्ला लोगोसेनो जोङो जुदि बायदिसिना दिनैनि समाव बायदिसिना जों गोदान गोदान आदार ओंखारनायखौ नुनो मोनदों जेराव जोंनि जा बिगियान बिसोर ओरैबायदि जौगाबाय बायदिसिना दिनै आदारफोरखौ जों दिनै बाहायनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो सापर आरि बायदिसिना गोदान गोदान आदार होननानै जोङो अमानि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। ओ बेफोरबायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर' ओनसोलफोराव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव। ओ। जुनार फिसिनानै गावनि न'खरखौ माबायदिहाय सुंथानो हादों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन जेरै दाउ अमा फिसिनो माने जोंहाबो दाउ फियो जेरै ब्रयलार दाउखौ फिसियो आरो। मानोना फार्म खुलिनानै दायो फार्म बेसेबा गिदिर खुलिनानै दोनदों। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो दाउ दाउ लायो बिदिनो बार' हाजार इदि बुरजा बुरजा लायो आरो माने। बेयो जाहैबाय बेखौ लाया जाहैबाय बियो मोनसे कम्पनिनि बैगै लायो कम्पानिनि सायाव लायो आरो माने। जोंहा इसेबां लसबो जाया उम। माने बेमार दाउफोरा बेमार हारि जाबा जाबाबो जोंहा इसेबां लस जाया आरो माने। कम्पानिनिसो नालाय जों गावनि बेक्तिनि फैसा इसेबां माबा गारनानै लायाखै नालाय बे ओमफ्राय जोंहा बे। फार्म खुलिनायाव गोबां फैसा थांदों जेरै दायो जोङो बिनिफ्राय मोन बिदिनो जों खस्थ' खालामनानै जों गावनि फिथाइखौ मोनो। जेरै बेफोरबायदिनो जोङो दाउ फिसिनायाव जोंहा गोबां। मुवा बेसाद नांगौ जायो एबा दाउनि दाउ। दाउआ दाउनोथ' दानासोहोखायो नालाय बिदिनो दानायाबो बिदिनो गावसिनि माबानिफ्राय फैखायो बेखौ जोङो होनांगौ एबा दाउखौ जों गोरलैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो ओ जेरै गथ' फिसाखौ फिसिनाय फिसि गथ' फिसाखौ जेरै नायो बेफोरबायदिनो नायनांगौ हरनि एकथा दुइथायावबो जों सिखारनानै नायनांगौ जायो। आरो जोंहा दाउनो जेरै गोबां मेडिसिन होनाय जायो।
मेगन मेगन मेगनावबो होनाय जायो बिनि उनाव बिजिबो थुनाय जायो भेक्सिन होनाय जायो। फिसा समावनो आरो माने देरबाथ' इसेबां इदि भेक्सिन हारि होआ। बिदिनो बेनिफ्राय जों गोबां मुलाम्फा मोनो जेरै दाउनि खिखौ फाननानैबो जोङो माने माने हासार जायो नालाय बेनि बेनि खियाथ' बेखौबो फाननानै जों गोबां फैसा मोननो हायो।
औ औ औ ओ नोंथाङा एसे मोजाङैनो फोरमायानना होलांबाय जिहेथु जोङो जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों । जोंबो ओ दाबसे दाउला फिसिनायनि गेजेर गेजेरजों बो । जोङो गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो जेहेथु दा समाबो जोबाय बारा गैलिया दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसैना नोंथां। औ-औ